औ खोनादों ना हा?
औ खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं दा जिरायनानैनो दं नोंथां।
औ नोंथां। ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहो खो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं नोंथांजों एसे जोंनि बर'फोरनि जुमाइ बाय बा सेरेब सावनाय। बेफोरनि सोमोन्दै एसे। रायज्लायनो लुगैदोंमोन आरो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा एसे जागायग्रोनो हागोन नामा? नोंथां।
औ जागोन। दा ओ। नोंथाङा दा ओ जौ बानायनाय। एथ'बा सेरेब सावनायनि। बागै मिथिगौ नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ बे सेरेब हयथ'बा जौखौ बोरै बानायो? बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां नोंथाङा आंनो एसे खोन्थानो हागौमोन नामा?
औ नोंथां ओ बाराथ' आरै मिथिया नाथाय आं जेसेबां मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायसै आरो। ओ जोंनो सेरेप सावनो नि थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जुमाय संग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां? बिदिनो ओ औ जोङोजुमायखौ ओ माइरंनि फ्राय बानायो बिदिनो ओ माइरंखौ जोङो संनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो। बे मोनखांनायखौ जोङो एरखावनानै जोङो। प्लास्टिकफोराव प्लास्टिकफोराव फुवारनानै दोनो माने औ ओ बिदिनो दसे था हाबनानै जोङो बाखार होयो दै सारस्रि -सारस्रि जों बाखार होनाय जायो। बिनि उनाव बेखौ दसे ओ प्लास्टिकजों खोबना दोननानै ओ जाहा बेयो रोसि जायो ओ बेनि थाखाय जोंनो साननैसो खोबनानै दोनो बिनि उनाव बेखौ खान्था बाद थौफोराव जोङो दोननाय जायो आरो बाल्थिंफोराव बिदिनो गोबां ओ जाय जेराव दोनो बिदिनो गोसो आरो ओ बिनि उनाव जोङो बिख खौ ओ हरनै बा हरथाम दोननानै जोङो सेरेब सावनाय जायो आरो
औ
औ ओ आरो बिदिनो जोंना सेरेप सावनो थाखाय बिदिनो फालला नांगोन पाइप नांगोन आ आरो जोङो सेरेब खान्था खान्था मोनथाम नांगोन बिनिस औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बा एसे
ओ दा ओ नोंथाङाथ' गोबां बुंबायानो दा ओ जों दा बे सेरेब सावनाय सेरेब लोंनाय बेफोर जोंनि थाखाय गाज्रि माबा बेफोर जोंनि थाखाय गाज्रि ना मोजां नोंथांनि बा नोंथ
औ औ नोंथां ओ जोंनियाथ' बिदि से रेब लोंनाया ओ दानि जुगाव गोबाङानो बिदिनो लोंनानै न'आव दावराव दावसि खालामो बिदिनो गोबाङानो आरो ओ मोजां ना गाज ज्रि होननो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सेरेब सावनाय एबा जुमाय लोंनाय नियमादोंमोन जोंनियाव बर' फोरनियाव बिदिनो ओ सेरेब खौ जोङो लोंनायावल' बाहाया बिदिनो ओ मानसि जेन'बा मानसि थैनायाव बाउनायाव जोङो बाहायनाय जायो।
औ
औ ओ बिदिनो ओ सेरेब लोंनाया जों गाज्रि बुंनो थाङोब्ला गाज्रि बे बिदिनो गोबां न'खरफोरा बिदिनो। सिलिंखार जालांबाय सेरेब जुमाय लोंनानै बिदिनो न' खर सेफाय लांबाय इदिनो। बुंनो थाङोब्ला गा जि आरो।
औ दा ओ नोंथाङा ओ दय सेरेब सावनायाव। ओ मेनसे बेसाद। बाहायो होन्दोंमोना बाखार।
औ औ।
बे बाखारखौ माबायदि बानायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ बे बाखारखौ जोङो माइरं। माइरं बानायनाय माइरंनि फ्राय बानायनाय जायो आरो। मोखोना बिलाइ। औ मोखोना बिलाइ खाबथिंनानै जोङो बानायनाय जायो आरो। बेयाव ओ मोनसे बुस थु होदेरबावो।
औ।
ओ बिनि मुंखौ आं बावगारबाय।
माबा खान्थाल बि खान्थाल बि
औ औ नोंथां ओ औ आरो बेखौ जोङो दिंखि खि बा उलारफोराव देनानै जोङो। बाखारखौ ओ दै। औ दै होन्नानै बिदिनो सिथुमनानै। सान्दुंआव फोरानना दोननाय जायो आरो। औ। ओ नोंथांनि बादि औ। दे बुंदोलाय नोंथां।
नोंथाङा बुंग्रो दे।
औ नोंथां नोंथांनि बादिबा आथिखालाव। बा ओ गोदो गोदायनि सेरेब सावनाय बा लोंनायनि फारागखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आं गोदो गोदायनि। बागै। द' एफा मिथिया नाथाय आं बुंनो सानो आरो दि बे जौ लोंनायाव हयथ'बा जों जुमाय लोंनायफोरा जोंनि थाखाय मोनसे ओ गावजों गाव माने
फुरटि फुर थिग खालामनाय आरो गावजों गाव माने जोङो जमायै थालायनाय आरो जोङो बिदिनो जोङो जौ लोंनानै गावनि दुखु दाहाफोरखौ फोरमायनाय जायो
औ औ औ औ नंगौ औ ओबिदिनो लोंनायाबो एफाग्राब गाज्रिबो नङा बि दिनो गावनि आन्था एसे बे नियामनिखौ लोंनांगौ आरो नोंथां।
औ नोंगौ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ दासिमबो बिदि सेरेब जुमाय सावो नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावबो दा सावो सावनाया नोंथां। ओं ओ सावब्ला बो दाना ओ गोबाङानो न'नि मायबाफोर फोरबो थाबोला बांसिन सावनाय जायो। आरो बैसानो बैसागुफोराव बां सिन सावनाय जायो मा गो फोराव बांसिन सावनाय जायो ओरैनोथ' औ ओरैनोथ' सोरबा सोरबि ओरैनोथ' ओ फाननो थाखाय सावो। बाद गोबां मानसि यानो सावा आरो।
औ औ नंगौ औ ओ बिदिनो ओ खायफा खायफा गामि याव बिदिनो जुमाय सेरेफ सावनानै रांफा बिदिनो बेफार खालामनाय जायो आरो बेजोंनो बिसोरो न'खरखौबो खुङो। ओ औ आरो जोङो बैसागो मा गो आव ओ बिदिनो जोंनि रं माने मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां? बिदिनो जों बैसागो मागोफोराव जोङो बिदिनो संना दोननानै जायबा रंजानो फैयो मोसानो फैयो बिसोरनो जोङो एसे एनै होनाय जायो आरो बि बिदिनो जोंनि मोनसे नियम रो बिफोरो
औ नंगौ नोंथां
आ नों-नोंथाङाबो औ दे बुंदोलाय
नोंथां दा आं थ' मिथिबाय सेरेब ओ मादि सावो
औ
बे सेरेबा ओ बोरै गयो आरो बेयाव बोरै बे जोंखौ ओ निसा खालामोना औ बे बोरै सोम जियो आं बेखौसो ओ हमना मोनाखै आरो दा नोंथाङा एसे एसे माबा फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा बेखौ मा बायदि सावो माने
औ
माने मोनसे मोनसे फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ आं दहायनो बुंखांबाय बि। दिनो जुमाय जुमाय खौ सावखांनानै जोङो हरनैबा हरथाम दोननायबा सोरबा बिदिनो जुमायखौबो लोङो नालाय जुमाय लोंखांनानै जेब्ला सेरा जायो अब्ला अब्ला बे सेरेबखौ सावनाय जायो आरो बिदिनो। ओ फाइला फायलानांगोन आरो जोंनो दाबोर नांगोन बिदिनो मोनथाम जायो आरो जों सेरेप सावनो थाखाय। ओ खान्थाफोरखौ आरो बिदिनो पाइब नांगोन पाइपनिफ्राय सेरेबा गबोयो औ। आरो दै होनांगोन सायाव औ। ओ बिदिनो निसाया निसा होनोब्ला जोङो बखारनिफ्राय निसाया जायो आरो नोंथां
औ। बे बेथ' ओ होनोमबाथ' बेथ' माबानिफ्राय बेबोथ' मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बुस्थु स्थु जाहैबाय होनबाय नङा होमबा बिलाइफोरनिफ्रायसो उम जेनेबाथ' बेथ' एमान ख खहा नङा आरोना
औ।
उम माने जा माने गावनि सा सायावसो जासिगोन आरो ना जा
औ औ औ नंगौ ओ बिदिनो गावनि सायावसो सोनारसिगोन बेयो ओं। गोबां लोंबाथाय गावनिनो खहा जागोन बिदिनो गावनि आन्थानि नियमनि खौ लोंनांगौ आरो।
औ।
औ।
बे ओ सेरेबा बे खान्था मोनथाम होआ होमबा?
औ।
अ बे गेजेरनिफ्रायसो गगोन नङा होमबा? बे गेजेरनि खौ ओ हाफ्लंनांगौ जायो खोमा दां ना
ओ नङा नोंथां ओ बिदिनो गेजेरनि खान्थाया फायला होनो जायखौ बेयाव ओ बिदिनो गब्लं गब्लं थाखायो आरो बे फायलायाव औ ओ बे फायलानि ओ खफ'जोंसो सेरेबा गबोयो आरो
ओ जेब्ला जोङो ओ बे जुमायखौ जोंङो सावगोन
औ
बे जेब्ला गोदौगोन अब्ला बेनि खफ'आ माने जोंनि बे गेजेरनि फायलाथिं ओरै जानानै सायाव दावखोनो नाजागोन आरो ना औ ओमफ्राय बेेन दै सायाव दै गुसु थाया होनबा?
औ
औ बेयाव नां औ
आरो जोंङो बे दैखौ सोलायबाय थाना होनांगौ आरो सानि दैखौ गोदान गोदानै औ
बिदिब्ला होनबा बिदिब्ला होनबा जोंना सम जाबायमोन दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों औ।